नोंथाङा जब नागिरदों नामा नोंथाङा जब मावदों नामा खालि एन्ट्रि खालामनांगौल नोंथांनि सि नांगौ नामा आंनि सिगाङाव बुं मा
पार्ट टाइम जब नागिरसै
अभाय मोन्नांगौ आसल
बेनि प्रब्लेमा अफाय मोनाननांगौ बेनि प्रब्लेमा उफाय मोननांगौसिनिफ्राय डाइरेक् नागिरबानो मोनो नागिरबानो मोनो उफाय मोननांगौ आल ओमफ्राय मा मोननांगौ नागिराबा मोनो नामा नोंनो सोरबा नआव थानानै न लादो आफा बिदि होफैगोन नामा साख्रि जालि थार मानसिया बियो, मेन्टेल हेल्था जालालै बेना खमजरनिफ्राय खमजरसो जालांगासिनो मानसिया
आंनो होफैनांगौ
जेन गावनो बिदि दलद नङाबा होफैगोनसो
दस हाजार माबा मासाव एक लाख पार्टाइम जब होनानै माव
जामबा जामबा खोथा
ग्रेजु ग्रेजुवेसन जोबबा माबासो लानोसै नामा टिउसन सो लानोसां
लुबब्ला नोंजोंलाय सोर जामबा थेसिन लानांगसै गोनदो गोनदो बे खाग्रा गोनदो गोनदो बे थाग्रा मानसिजों सोर लानांगसै
बेक थानायजों मा खोथा सिबिलाय
मा खोथा नङा बेग थानायाव मोनसे जानला मोनला मानसिया बेग थायो नामा औ
नोंनि बे माथा फाग्लाखौ लेखा फरायदों मोनाखै मा जानांगौ जाखो
जोंखौ लेखा फरायदाबग्रा नंगौबाय दा मानसिया ओमफ्राय जोंदि एसे एनै फरायनायावनो पास जालाबायो
जों लिरानोबा
साख्रि खामानिथिया एसे फरायबानो पास जायो ओमफ्राय टुइन्टि इटल मार्क नांगौ बेखौनो लाबोनो हाया जाहैदों
मां गोसो बायदि हा एसे मेन मेनखौ नायदो अबे फैथाव जुपिटार नङा
जि मसिथ बे लेखाखौनो नायखाया बे समाव फाग्ला लेखाजों जेबो सोमोन्दोआनो गैया मारै हाहैनांगौ जेनेबा लेखाखौ जेबोनायाबा नों माबोरै बुजिहैनांगौ जाखो सोंलाय बबेनिफ्राय फैखो दैै इउनिभार्स
होमबालाय नों लेखाखौ नायाबा होमबालाय मा होननाय जाखोबोलै
आ
साग्रि
ओम
दे होमबा इसटुदेन
लाबाथ' दङ आमफ्राय आं लानो बायो
नै मा होननाय जाखोलै
आंनि लाइफआ इन्टार बेेर जायो फाग्ला
आरे जाम्बालै नों मोनसिया खस्थ खालामाबा एसे एनै नोङो दा बिजिसो जानांगौ ना मानसियाथ बिजि थाबाय थानांगौ ओरै ओरै मावलाय ओरै मावलाय ओरै मावलाय जामबाद्रायलै नों मानसिया बुजिनो रोङा दाबो उन्दैयावनो दंमोन
लाबोदो नाननि लोगोफोर मेला आर लादावबानो मोनसिफ्रा फैयोलै।
बेनथ टिप्स एन्ड ट्रिक्सखौ खिथाालायनांगौब्रा एसे।
जाय लाबोनो हायो आंनो टिउसन बेनि एक्सट्रा डिसकाउन्ट होगोन आं। टिउसन मास्टारा जोंना एम ए पास खा होन नै सानै दंखायो होनानै
मारै
टिउसन मास्टारा जोंना सासेया एम ए फार्स्ट क्लासखा गोदोहाय फरायनाय जोनोम जाफिननानै दा डिग्रि फरायफिननाय।
जा टिउसन लानो होननाया इकनमिक्साव।
इकनमिक्सखौनो टिउसन लायो बायो लै गोरलैसो फरायजोबबानो जेब
गोरलै मान आं सानोमोन मा - माखौ मानसिया टिउसन लायो ओजों नङाबा गोरलैसो।
जों फरायिनि थाखायसो जों हायाना नोंनि फाग्ला
मा गोरा दे। मानसिफ्रा मा गिलाबायो दे।
थिउरि दङ खालि बे माबायाल इसे स्टेटिस्टिकाल गोरा।
स्टेटिस्टिकालाबो गोरलैसोलै फरमुलायाबो वाय बे एकदम गोरलै गोरलै।
मोजांल गोसो होनानै नायजोबनांगौ।
दावहारु लोगो नोंथांमोन फै जोंहा दावहा फोथाराव दावहा नांलायनिनो। खालि दावहा नांलायनाय बेना दावहा नांलायनायजों मा जागोन जेनबा।
सोर
मेसेज हरनायखौ नायनो हाया साफ्रि।
होननायालाय दिस्टापसो मोनो आं मिउथसो खालामना
दिस्थाबनो माबा बेना जाम्बासो खामानिनिया दिस्थाबनो बेना। एफा मोजां अपसुनिटि मोनदों बेखौबो मावनो रोङा। जाम्बा जागोनलै नोंजों आयबो थाफानांगौबा।
उइदिन थ्रि डिबौ डेस फिक्स जागोन जाासिबो अननानै पेसेन्सखौ लाखिनो
मिटिंआवबो जयन जाया नेट नांनाय मानसियानो आंथ नेट नांनायबा जयन जासिगौ।
मिथिंनि बिडिअ गैया।
नेटनि प्रब्लेम थाखायसो आंहा थाबथानानै थाजोबो।
गेलेहरदों दा बिडिअ हरफिननो र बिदिअ हरफिनदों ना हरफिनाखै हराखैलै।
आंनो फरवारड खालामलाय।
हराखैलै हराखै। गासिबो गोदान इउटारफोरा जयेन जा।
जों मानो गोजाम जाखो जोंखौसो होनहरखानायालाय।
दालाय जोंहा थ्रास कमप्लिट जायाखै फैसााल मोन्नो बाखि दं जोंहा।
हा जोंहा दासोम नै दासिम गावनिबो नै जों गोदानसो बे माखासे बेनि दंखाबावोमोन नालाय बेखौ होनदों।
ओमहु आंहाबो गोजाम जाबाय। एक बसर जागोन
रायजो राजा नोंथांमोन
लेखा फराय लेखा
लेखा फरायनानै मा खालामगोन नोंथाङा आब जोनाब पोरोगे उथना हि बेेर खथ बे बेरस हते जायग हते जायगा फिर जन्दोगि में फिर कुछ उखार नहि पायगा ओब जितना पडेगा
फैसाया थायाबा फिटनेस थाया फिटनेस थायाबा फैसा थाया
सपना इमप्लइमेन्ट बननेका सपना पुरा
मानसिफोरा दाआरि खखाबावसो रजुग्रोयो आंना मारै गेन जाखो देनजारलै
मारै मारै
मोनसिखौनो गारि ओरि फखाबावस रुजग्रो
मब्रा बाख्रिकादारि
आंना आंना खेनजनो ओरै माबा मोनसे बांगाललिसो रजबाय
बांगालनि माने नों दा दारियानो गैखायाबो अबे बांगालनि
जागोन गोजाव ज हबा है लानो नांखाया गैयाबा लानानै लाब गैखाया गैयाबा लानानै लाबोखया जोंनि मानसिनाव ज हारसाफोरनि बादि जायादै जोंना
जोंना जाखाया बरफोरना हारसाफोरनि बायदि जाखाया जोंना हरमरानो आलादाखासो माबायानो आलदाखासो
बरफ उनाव दारि रज उमखाया बिदि रजनाया रजयो ओमफ्राय खिन्थु इउनिक मानसिफोरनाव सोरनावबा सोरनावबर रजयो सोरनावबा सोरनावबा रज आ
खमलै बिदि एकदम जामफ्राव जामफ्राव रजनाया खालि बोरमा दारिल' रजयो बोरमा दारि दोंनैखौनो लानोसै
बोरमा दारि दंना सामब्रामबोसिनांगौ जायो आंहाथ एलरि ना जौना जौलालै
ओइ जौमान बिसना बिदिनोखा बिमायाबो गाहायखामोन आवगोलना अ फिफायाबो गाहायखा
इलद्रेना जिखुनु बेनाबो एसे माबा मेमरि माबा सोलिना एसे खम सोलिना जानला मोनलासो रायलायो
बाबाय आं बाबाय एकदमबारे बिदि मबिइल नायनाय माबा नायनाय एकबारे बिराद दसेनो नायनो लुगैफिनोलाय माथा फाग्लासो जासिगोन
माथा फाग्ला माथा फा फाला अलरिदि जाजोबखानाय मबाइलजों बाहाय जाजोब गबाय मानसिफ्रा
बिना मबाइल देखे एक मिनिट बि रह सकता आजकल इन्सान इन्सान फुरा बदल चुका
पचास रुपे मे पस रुपे मे एक घ जाबाय जामबा
एक लरकि को देखा तो ऐसा लागा
नानि लाहैनायाबो जोंनिफाय बोसोरसेल' देरसिन फुंखामोनजों समान जोंजों आवगोल हाबफायोमोन
गोरों
आं मिनथियालै मा आं
मा नांनायनि टिबसन लाहोखो नों जेन'बा बिनानावखौ फैसा लसनि
फरायनो नागिरालै जामबा न'आव मा होनो न'नि मानसिजों उन्दैफ्रा बिदिनो, नोंना ना बिनानावआ देरनाय ना ओंखायनो मिनथिथ'आलां बेखौ
गेलदिं मोनहानो स्कुलावसो लायो नङाबा गाव फोरोंनो हायो फरायनो नागिरा ननि मानसिजों हाजार माबा खेला खेलासो खालामबाय थायो ओमफ्राय माब एकद माबादि फोरोङो र' एगजाम जोबबा नायजोबगोन आं
घर पे जो ट्रिट करने का तरिका है बच्छों को ट्रिट कनने का तरिका है वही पेहेले गलत हुआ तो ऐसा हि होगा ना
गलति किसका है गलति किस गलत किसका
तेरा है
पेहेले चसके देख गलती किसका है छटि बच्छी पर इलजाम लगाना गलत बाद है उसका कय गलती नही है
मा इसोर
पेहेला गोलती मा बप के फोर हता है
ओइ बसरिके कुचि नाजाने ए गालि मादारसथ गलि बख राहा है मादारसथ ए जापर मारगा गान फातजायेगा
गालिया देना मा ना तेरेक' निहि पाता हैं क्या
हाजें हाजि साबैनो होननायाव
क्या बले जा राहा है थु
साबमिट होनायाव नै एबार कला दानसै दोनदो बार' मिनिट जानोसै
सोर बिलाय सोर बिलाय दाना खोनानानै मिथिबालाय नो
माया मिथिखाबायबा बिसोरो मिथिखानाय अलरेडि बिसोर चेक खालाम चेक खालामहो दां ना बिसोरो बिसोर मिथिख जागोन
सोर कलखौ कलखौ काट खालामालै जाम्बालाय माबा खालि बै